औ खोनादोंना?
औ औ खोनाबाय।
ए मा खालामगासिनो?
नै दङ उन्दुनानै ओरैनो।
ए हाब खामानि गैथारा नामा?
दा सालार ब्रेक मोननायखाय
खामानि गैथ'या। होब मालायसो सामार ब्रेक मोनलायो।
औ औ
बेरायहैला सामार ब्रेकनि जेरावबो?
हा
सामार ब्रेकनि जेरावबो बेरायहैला?
बेरायहैनोथ' सानदोंमोन ओमफ्राय नै माइया दिनैसो गायखांदों नालाय
उम
बेखायनो।
ओमफ्राय गायखां गायथ' माब्लासिमाव गायखांगोन माइयालाय
जोंहा हाबाय नै गाबोन दब्लायसेैल'सै।
होमबालाय खारलांखादोसो बेरायनो। गेजेर नांसै ना नै सामार ब्रेकआबो।
औ औ थांसै बेयावनो साननैसो। गथ'फोरनि पेपारबो नायनांगौ दङ।
औ ओमफ्राय बेखौनो आं माबासो सोंहरनो नागिरदोंमोन एसे।
औ माबा?
माने आं बे बर'नि नभेल बा सल'माफोर नागिरलागासिनो दङ नालाय मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय
औ
ओमफ्राय दा बेखौनो मा मा दं ओमफ्राय बबे बबेनि टिमा मा बायदि बेखौ खौ एसे खिन्थानो हागोनबा।
खोन्थानाया हागोन हानायालाय।
जेन'बा आंथ' बारा जे माबाखौ मिथिया आंथ' बे मिमांनि सि सिमां बेफोरखौल' मिथिगौ सल'मा होनबा। दा बेफोरनि बादै मा मा दंमोनथायबा?
ओ जेनेबा जोंहा बर' सल'मानि बाथ्रा रायखांनाय लोगो लोगो ओ बे जोंहा मानाव गेदेर रुंसारि चित्तरन्जन मुसाहारि बिथांनि जुजाइनि अर सल'मा ब
बर'नि गिबिसिन सल'मा औ जोङो बेखौहाय जेब्लाबो रायखांनांगोन। औ औ
औ दा बिथांनि सल'मायावहाय ओ जोङो बेयाव बर' समाजनि थासारि बर' समाजनि जाथायफोर आरो बेवहाय ओ बर' समाजाव जोङो मा मा बेरखाङो मा मा रायजो जानायाव बाहायो बेखौ जों जों नुनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो मेनलि
औ
आलायस्रि आरो अजयनि मोजां मोनलायनाय बेजों स्टरिखौहाय बे जुजाइनि अर सल'मायावहाय मोननो हायो
औ
आरो बेजों लोगोसे दङ ओ जोंहा मानाव गेदेर रुंसारि मनरन्जन लाहारिनि
औ
गोबांथार सल'माफोर दङ बिथांनि आलायस्रि सल'मा बेयावबो बर'नि माखासे मानि रायजो जानायनि थासारिफोर दङ आरो बेजों लोगोसे आलायस्रि मुंनि सासे आइजोआहाय थावनायै माबायदि खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामजादों बेफोरनि थासारि बेखौ जोङो बे सल'मायावहाय नुनो मोनो आरो बेनिजों लोगोसे दङ जोंहा कातिन्द्र सरगियारि बिथां गेदेमानि खोमसिनिफ्राय सोरांथिं सल'मा
सल'मा बिजाब बेयावहाय बिदिनो
सुबुं समाजाव जाफ्लेबाय थानाय बायदिसिना जाथायफोर आरो
माखासे मानि कनफ्लिक बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो
बेबायदिनो माने बेबायदिनो गोबांथार सल'माफोर दंबावो जोंहा सासे मोजां सल'मा लिरगिरि महरै जोङो बिथां साहित्य एकादेमि बान्था मोनगिरि अरन राजा बिथांखौबो
बिथांखौबो जोङो बुंनो हायो औ बिथांनि हरैमारुआ सलमा औ बेफोर जोबोरैनो मोजां मोनाने औ औ दा बे नों मखनाय मोनथाम मोनब्रै सलमाफोरा जेनबा बिसोरथ बिसोर बे बिजाबफोरखौ जेनेबा गासिबो लाइब्रेरिफोरावनोथ' मोनखायो
औ औ आरो आं मोनसे एड खालामनो बावबावदों जोंहा
दायनि सल'मा म दङ मनरन्जन लाहारि बिथांनि दायनि हायनामुलि औ बे दायनि माने बेयाव दायना दायनि बुथारलायनायनि थिम नामा बे
बे दायनियावहाय बे दायनि बे सल'मानि मुङानो मोनसे कुइसन मार्क आरो ना
औ औ औ बेयावहाय माने सोरखौबा
दायनि होननानै बियो सल'मानि मुङा डाइरेक्ट थांखियाखै बेयावहाय सोंदोंसो दायनि बिदि माबा मोनसे सोंदोंसो आरो बे सल'मायावहाय बिदिनो दङ खोमसि फोथायनाय माखासे मानि सुबुं फोथायनाय
उ
बेफोराव गासैखौबो जों मोननो हायो आरो औ
दा ओमफ्राय बे सल'माफ्राथ' जेनबा बर'आवनोखा ओमफ्राय बेनि जेन'बा गुबुन ट्रेन्सलेटेड भारसन इंलिस बा हिन्दी बे बेफोरबायदि दंना गैया बेबा
दा बे आं मुंख'नाय सल'माफोरनिथ' हिन्दी बा इंलिसाव राव सोलायनाय गैया बेखौ आं मिथिनायाव आरो
औ नोंथां
दा बेनि राव सोलायनाय गैथ'वाखौनो बुंनांगोन
औ औ
जुदि बे जोंनि सल'माफोरखौ गुबुन रावआव सोलायनो हायोब्ला मोजां जागौमोन आरो माने जोंनियावबो बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरखौ जोङो लिरो बेफोरखौ जोङो गुबुन रावनि मानसिफोरनो मिथिहोनो हागौमोन
जोंनियावबो बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरखौ जोङो लिरो बेफोरखौ जों औ औ जेनेबा औ माखासे मानि
थानानै संसार जाबनानै जोङो माबायदि बाहायबोदों जोंहा माखासे समाजाव माबायदि जों
बाहायबोदों
मानसि महरै थांनानै थाबोदों जों बेफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागौमोन आरो राव सोलायनायनि गेजेरजों
समाजाव माबायदि जों
खोनाबाय हेल' हेल' हेल'
गुबुननो फोरमायनो हागौलाय नालाय
औ खोनादोंना
औ आं खोनांगासिनोखा जेन'बा बेफोरथ' सल'माफोरा दा गासिबो बर'आवनो दंजोबो जाहैबाय जेन'बा ट्रेन्सलेटार माबा गैया
औ औ
जेन'बा बेफोर ट्रेन्सलेट जानायमोनबा जेनेबा जोंनि माबाफोरखौ दस्राफ्राबो फरायनो हागौमोन जेन'बा
औ
दा बेफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामनायनि सोरबाफोरा मोनसे इनिसियेटि ब लायोब्लाथ' मोजां
औ
दा आंनि टारगेट दा जाहैबाय बिदिनो माबाफोरखौ सल'माफोरखौ बुथुमग्रोनानै रिसार्च खालामनायनि मोनसे गावनि मोनसे पार्सनेल माबा खालामनो नागिरदों आरो आङो
औ औ
हायोब्ला बिदिनो मोनसे मोननै माबाफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामनो ट्राइ खालामगोन आरो लासैनो
औ औ
जेन'बा बेफोराव टाइम होनांगौ जायो ओमफ्राय दा जोंहा ओरै टाइम होयोब्ला माने ओरै फारसे माबा जाहैया आरोना जेन'बा जों थ दा मोनसे स्टेबोल इनकाम गैयै मोनसे माने आनएमप्लयड बायदियानो बुंनो हागोन
औ
दाथ' जोंहा बेफोरबायदियाव गफबनानै माने ओरै आर्नबो खालामनांगौ ओमफ्राय फारसे ओरै बेफोरबायदि जेन'बा बेफोरबायदि ट्रान्सलेट खालामनाय मानायाथ' मोनसे ससियेल ववार्क बायदिबो जा
औ औ खोनादों ना
बोरैबा
औ हेलौ हेलौ
दाथ' थाखा फैसा नांगौ
खोनादों ना
खोनादों ना औ औ औ खोनागासिनो
औ
औ औ माने बे ट्रेनजनिफोरखौ होनदों आरो
औ
औ जेन'बा जोंथ' गावनिफ्राय खालामनोबा खस्थ' जायो आरोना बेफोर ट्रेन्सलेट माबाखौहाय
औ
जेन'बा जों मोजां पाब्लिसार मोनोबा बा मोजां मोनसे पाब्लिसिं हाउसनिफ्राय मोनसे फिसाबाबो मोनसे बान्दिं मोनोबा बे बिदिबा साबसिन जायो आरो खामानिफोर मावनो औ जेन'बा जोंथ' गावबा गावनि फैसा गारनानै मा टाइम गारनानै बिदि माबा खालामनो हानायनि माबा थाहैया नालाय
औ औ
अ दा बेफोरनो आरो दाना आंनो बेखिनि माखासे माबानि सोमोन्दै एसे खिन्थाहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो माबाफोर माब्लाबा नांबावगौ जायोबा बिदिनो सोंहरफिनबावसै आरो
औ
दा सल'माफोराथ' गोबां दङ जेन'बा बे फोरनि गेजेराव जुजायनि अरानोथ' बर'नि फार्स्ट नभेल जानांगौ खोमा ना आं माखासे सर्सनिफ्राय फरायनाय बायदिबा
औ बियो फार्स्ट नबेल आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय औ
दा
बेबायदिनो माखासे मानि सल'माफोर दंबावो जेरावहाय गोबांथार मोजां मोजां बाथ्राफोर दङ आरो जोंहा बिथां मानगोनां धर धरनिधर औवारि सारनि मैहुर
मैहुर सल'मा दङ औ औ
औ बेफोर जोबोद मोजां सल'मा आरो बिनि बे बिजाबनि सायावबो नोङो एसे नायबिजिरनो हागोन बेयाव दङ मैहुर खालामनाय
औ
बर'फोरनि रायजो जानाय सावगारि बर' समाजारि सावगारि बेफोर गासैबो बेरखांदों दा बेफोरखौ नोङो मोजाङैनो
नायबिजिरनो हागोन आरो औ औ जागोन दे होनबा आं माबाफोर नांगौ जाबावोबा नोंनाव फन खालामफिनसिगोन
औ औ जागोन दे औ दे दे साबायखर